औउ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
मा खालामदों
म मोननो
औ ओंखाम जाबाय
ओमहो जाथवाखै माबा फुङाव जाबाय थानाय दा सानजुनि जायाखै आरो
अ संखाबाय नामा
संथ'वाखै माने फुङाव जानायानो दा संथ'वाखै
औ फ्रि ना नोंथाङा दा
औ फ्रियानो दं
अ अब्ला नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै फैदो रायज्लायजागोन नामा टपिकनि मुङा जाबाय गाननाय जोमनाय आरो ना बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनबाथ' जों गोदोनिफ्रायनो मिथिखायो दा जेरैबायदि जों गोदो गोदाय गाव गावनो आखाइजों दानानै आरो मिथिंगानि ओमफ्राय बुथुमना लानाय गाननाय जोमनाय जेरै हिन्जावफोरनि गानग्रा हौवाफोरनि गानग्रा बेबायदि थायोना जेरै हिनजावफोरा दख'ना गानो हौवाफोरा गामसा गानो आरो बिनि अनगायैबो जों माखासे नेरसोनथि जोंनि आर'नाय आर'नायाथ' गोदो गोदा दायनिफ्रायनो जों बेखौ मोनसे गोथार नेरसोनथि होननानै सानोना जेब्ला जों दावहाथिलियाव ओंखारलाङोमोन अब्ला हरसेनि गेजेराव बैखौ गावनि हिनजाव एबा बिसिया दानानै हौवाफोरनो दावहायाव नांनो जान्जियाव खाफ्राना हरनायनि सल'फोरखौ बो जों मोनदों आरोना बिजाबफोरनि गेजेरजों बेनिखायनो जों सानो नो हायो मिथिंगाजों जोंहा गावनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायखौ जों बुथुमना लायो मोन आरो बर'फोरा नाथाय बैफोर आथिखालाव गोबां रोखोमनि गोदान गोदान दिजेइनजों दिजेइन होनानै दुहुननायखौ जों नुनो मोननाय जाबाय आरो। आरो बैफोरनि गेजेरजों जों गावनि रांखान्थियारि बिथिं माखासे बेफोरबायदि बिथिङावबो गोबां दावगालांबाय आरो। जेरैहाय जों गावनि न'खरखौ सुंथानो जों जेरै जिनि बे फार फालांगि खालामनाय आरो बेफोरखौ माखासे जों गोजाम डिजाइनखौ गोदान डिजाइन होनानै जों हाथाय बाजाराव फाननायखौबो नुनो मोनबाय जो नुनो मोननाय जाबाय आरो जेरैबायदि गोजाम आगरफोर एरनाय होननानै बुङोब्ला जों फारौ मेगन, दाउसा मेगन आगर बिबायदिनो आरो गोबां आगरफोर दं आरो जेरै मुफुर आफा आगर, लाव बेगर आगर आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बर' सिख्लाफोर एबा आइजोफोरा आरो गोदो जि बेसादखौ नुयो जि मुवाखौ नुयो मि थिंगानिफ्राय जेरै दाउ बिरनाय बेफोरखौ नुबानो गाव गावनि जिआव आखर एरखांनायखौ नुनो मोन्नाय जायोम ओन आरो नाथाइ बैफोरखौ सोलायनानै एसे एसे सोलायनानै आथि खालाव जेरै गोदान दख'नानि डिजाइनफोराव जुम आगर, जबा बिबारनि आगर बेफोरबायदि होनाय नुसै आरो।
औ।
आरो बिनि अनगायैबो जों बुंनो थाङोब्ला बे गान्नाय जोमनायनि अनगायैबो जों माखासे गाव गावनि देहाफोरखौ समायहोनो थाखाय जों जेरै खोमा खोमायाव गानग्रा सना गन्थंआव गानग्रा नाफाफुल आरो बिनि अनगायैबो आ आरो गोदोनोयाव गानग्रा माला बेफोरबायदि गाननायखौ नुनो मोननाय जासै आरो आथिखालाव। नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिगौ नामा?
औ जेनोबा गाननाय जोमनाय नोंथांनि बुंनाय मथेनो जेरै जेनोबा गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुंबाय आङो जेनोबा नोंगौ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना बर' आइजोफ्रा गाव गावनि माने गाननायखौ माने न'आवनो दानानै जों गाव गावनि गाननायखौ गानोमोन
औ। औ।
औ जेरै दख'ना गामसा बेफोरखौ फालि बेफोरखौ न'आवनो दानानै जोङो गाननायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
औ।
मानि गोदोनि गोदोनिफ्राय गाननाय माने आथिखालनि गाननाय गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो ना। जेनेबा औ गहेना गाननायनिफ्राय बेलायावबो जों गोदो गोदोनि गहेना गाननाय माने बुङोब्ला जेरै औ औ जेनेबा खोमायाव गानग्रा गहेना जेरै गोदो आरोना खोमा
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादो दासो। औ।
याव गानग्रा गहेनाफोर दं जेरै गोदोनि समाव
औ।
दंफांनि बारि एबा नाफाफुल बेफोरखौ गानोमोन।
औ।
ओमफाय औ बेफोरखौ जों गोदो गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। आरो गोदोनायाव गानग्रा होन्नाय बुङोब्ला चन्द्रहत बिसाहा बायदि बायदि जों गानाय समाव जों नुनो मोनोमोन आरो आथिखालाव बेफोर माने एसे गोमानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो गाननाय जोमनायनि बेलायाव
औ
आरो आथिखालाव जेनेबा गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय।
औ
आरो औ बर हौवाफ्रा जेनेबा गोदोथ गामसा गानांगौ नालाय आथिखालाव जों आथिखालाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो गान्नाय जोमनायनि बेलायाव जेरै हौवाफ्रा लंपेन्ट गानो आथिखालाव लंपेन्ट हाफपेन्ट हाफ सार्ट फुल सार्ट बायदिसिना गाननायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ
गोदो औ गोदो जेरै गामसा गाननानै थायोमोन आथिखालाव बेबायदि गाननायखौ जों बारा गोबां माने बेरायलाङो आरो।
औ
फ्राइयानो माने बिदिनो लंपेन्ट बायदिसिना गाननानै बेरायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो।
औ
औ नोंनि बादिब्ला जेनोबा जोङो दानाय लुनायनि बेलायाव जोङो गोबां जेनेबा आाब्रुफोरखौबो मोननाय नङा होनबा नोंथां?
औ मोनो‌।
औ मिथिनानै जेनेबा गोबांनानै जेनेबा बैदि बैग्रि बिबारनि जेनेबा आरो फारौ मेगन बिदिनो बायदिसिना जेनेबा गोबां रोखोमनि जों आगरफोरखौ मोननो हायो आरो।
औ
आरो जेनेबा नोंथाङा बे जेनेबा गाननाय जोमनाय गङियानि बेलाथाव नोंथाङाबखौ एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा? बुंनो हागोनना?
जेरैबायदि खोमानि गानग्रा गन्थंनि गानग्रा गोदोननि गानग्रा बुंदोंना। बेफोरो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदोनिफ्रायनो गानबोबाय थादों आरो जेरैबायदि खोमायाव गानग्रा होनना बुङोबा फुटखुरि। बेखौ खाम' दााहायनि रोखोमसे गिदिर लद्राद्रा नायनानै बेखौ दानाय जायोमोन आरो दुलुर मह नि जायोमोन आरो बे बेयो।
औ
बियो आरो समायना गोमो गाबनि जाय जादों गाबा सना बायदि गाबनि आरो। आरो जेरै खेरा खेरा खेराखौबो गानोमोन जों खोमायाव जेरै गल गल टाइपनि जायो खेराया। दुलुर महरनि आरो बेबो। बेखौ उन्दै सिख्लासा गथ'फोरनो गानहोनाय जायोमोन आरो। जेरै जाबस्ख्रिं जा जाबस्रिं दामजु महरनि आरो जेरै जों जाबस्रिं दामोना बेबायदि महरनि जायो जो जा आरोन बेयो बेबो बेंखन महरनि बेखौ सिख्लासा सिख्ला मानसिफोरा बांसिनै गाननाय जायोमोन नो आ रो जेरै पुति पुतियाबो बेबो खोमानि मोनसे गानग्रा। गानग्रा बेसाद जेरै सनाजोंनो दानाय जायो बियो फिसा बि बार महरनि जायै जाहैदों आरो माख ख्रि बे जादों रुफाजों दानाय आरो बेखौबो बर' फोरा गानोमोन जाहैदों आरो गन्थंआव गानग्रा होनना बुङोबाथ' जोङो बांसिन उन्दैनिफ्रायनो नाग फाफुल गाननाय नुयोना बियो फिसा बिबार महरनि ज जादों बे नाफा फुला। जेरै नलद नलदा सनाजों दानाय बेंखन महरनि जाहैदों बे स्लिम स्लिम आरो बियो गन्थं गुदुंनि दोंनै गेजेराव गन्थंनि सिङावसो गानोमोन आरो गोदो बर'फोरा बे नलदखौ आथिखालावथ' बिनि गान्नायखौ जों बांसि हाय नुनो मोननाय जाला। बेखौ जों एसे सोलायनाय नुनो मोननाय जाबाय आरो- जेरैबायदि गन्थंनि बालि बेखौबो- बेबो सनाजोंनो दानाय जायोमोन जाहैदों बेनि अनगायै आरो फुल आरो बुलाग- बेफोरबो आरो आरो मोदोमाव गानग्रा होनोबा नोंथाङा जेरै चन्द्रहार बुंदोंना- चन्द्रहारखौ जेरै सना एबा रुफाजों मिजि मिजि मिजि दानाय जायोमोन जादो। आरे लु गुबै बेफोरबो रुफा एबा एलमिनियाम प्लास्टिक बेफोरजों दानाय जायो आरो बेफोरखौ डिजाइन होनानै दु दुलुर दुलुर महरनि आरो आरो बिनि अनगायैबो आबैलो बेफोरखौबो बिफां फिथाइनिफ्राय आबैल बिफांनिफ्राय बुथुमनानै दानाय जायोमोन आरो रो ओमफाय थानखा सिरि बेफोरबो आरो जं सना रं बसा बेफोरबो गोदोनानि मोदोमाव गानग्रा मोनसे मोनसे बेसाद आरो बर'फोरनि जेरै आरो नोंथाङा बुंदोंमोन ना आखाइायाव गानग्रा आ बाला आसान बेफोरखौबो जों रुफा एबा सनाफोरनिफ्रायनो दानानै मोननाय जायो। जायोमोन आरो आरो बेनि अनगायै मथि सना आरो बेनि अनगायै आसान सांखा आसान सांखायाथ' आथिखालावबो गोब गोबां जोङो गाननायखौ नुयो आरो हिनजाव बे आसान सांख- जोङो सिख्लासा उन्दै गथ'फोरखौ गाननाय नुवा जोङो जेब्ला हाबा जायोना अब्लानिफ्राय जों आसान सांखाखौ गाननायखौ नुयो आरो बिनि उनाव अरायबो आसानसुरि बेबो बेंखन महरनिनो आसानखौ फिसा फिसा गोनां फिसा फिसा गोनां गोग्गो बायदि गथा फिसा महरनि दानाय जायो आरो बे बे गोरा जायो आरो बुस्थुआ गंखं आसान बेफोरखौबो दायो आरो बिनि अनगायै आसियाव गानग्रा बुंदोंमोन ना नोंथाङा आसथाम बेखौबो सना आरो रुफाजोंनो दानाय जायो आरो जाय जेरै गोसो
औ औ
आरो बिनि अनगायैथ' आथिखालाव- दख'नानि सोमोन्दैबो जों बुंनो हायो दख'नाया जोंनि गेजेराव सिगां जिबायदि जों इन्दिजों दानाय दख'ना मिथिंगानिफ्राय गाब होनाय दख'ना मोनोमोन ना नाथाय आथिखाल आथिखालाव जों गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनिफ्राय मोननाय खुन्दुं बायदिफोरजों जों दानायखौ नुनो मोन्नाय जायो आरो बैफोर दख'नाफोरखौ आ आरो माखासे दिजाइन होनाय बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोदो जोङो दख'नाखौ बांद फ्राय डिजाइन होनानै दानाय नुनो मोननाय जायामोन नाथाय आथिखालाव बेखौ डिजाइन होनानै बेखौ बेफार फालांगियाव बाहायनायखौ नुनो मोन्नाय जायो आरो जेरै आरो बिनि अनगायैबो दख'नानि मोनसे सोलायनाय होनना बुङोब्ला जों आथिखालाव- रेदिमेद दख'ना बेखौ ओंखारनाय नुनो मोननाय जाबाय आरो गोदो गोदाय जों उन्दै उन्दै हिनजावसा गथ'फोरखौ जों दख'ना गान्नाय ननो मोननाय जायामोन। नाथाय आथिखालावनोन्दै उन्दैनिफ्रायनो रेडिमेड दख'ना बायनानै होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेबो जोंनि थाखाय बर'नि मोनसे गान्नाय जोमनायाव सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ
आरो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावगोन नामा?
औ जेनेबा बेबायदिनो जेनेबा गोदो गोदायथ' बर'फ्रा गाननाय जोमनायाव माने जोबोद माने गावसोरनि गाननाय जिफोरखौ माने दख'ना बिदिनो गामसा सेंग्राफ्रा हौवाफ्रा गामसा बिदिनो हिनजावफ्रा दख'ना बिदि गानोमोन आरोना। आरो बेखौ गावसोरनो दानानै माने गानोमोन आरो। आरो बिदिनो गोबां दानानैहाय बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय गोदोनिजों दानि आथिखालनि आथिखालनिजों माने सोलायनायखौ जों गोबां नुुनो मोनबाय आरो।
औ।
जोंनिफ्राय बर' माने बर'निफ्राय माने गुबुन जाथिनिफ्रासो बेखौ माने गोबां बांसिन बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। आरो गुबुनफोराथ' गुबुनफ्रा गोबां ओ रां आरजिनानै गोबां माहाजोन जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेखौनो
औ।
बेबायदिनो आथिखालावबो जों जोंनि जेनेबा बर' हारिफ्राबो गोबां आइजोफ्रा बेबायदिनो दख'नानि स्थर माबा माबि होननानै गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ।
औ बेबायदिनो आथिखालाव गोबां माने सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोबाय आरो नोंथां। औ जेनेबा औ बेबादिनो बेबादिनो जेनेबा गाननाय जोमनाय। गाननाय जोमनाय
औ।
गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बेबादिनो गोदोनिफ्राय माने आथिखालसिम जों गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोननायखौ जों
औ होमबा नोंथां जोंनि रायलायनाय समा जाबाय बेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां होनब्ला।
औ दे दे।